हेलौ नोंथां औ नोंथां औ नोंथाङा खोनाबाय ना औ खोनादों। ओ आङो दा नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां? औ नोंथां बुंनायसाय नोंथां औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोदो गोदाय आरो दा मा मा आबाद आदबजों बबे आदबजों ना हमनानै जायोमोन बेनि सायाव सावराय जागोनना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ
अब्ला नो
एसे जागायग्रोन औ औ जागोन जागोन नोंथाङ औ औ जागोन औ बिदिब्ला आंनो जागायसिगोन दा ना हमनाय आदब बा ना होन ना होननानै बुङोलाथ' माने जोंनि आ बड'लेण्ड ओनसोलाव बा जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो नानि सायाव सोनारनानै गावनि जिउ खुंनाय ए बा गावनि न'खरखौ दानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां दा बिनि बेलायाव जों गुबुन गुबुन रोखोमजों बा गुबुन गुबुन रोखोमनि ना हमनाय आदब जोंहा दंमोन बा दं आरोखि नोंथां दा बिनि बेलायाव ना हमनाय आदब होनोब्लाथ' जोंहा गोदोनि समाव जों मा नुयोमोन खखाजों ना हमनाय आदब नङामोन नोंथां औ नंगौ औ। खखा होननानै बुङोलाथ' जों सिगांनो जों बेखौहाय माबोरै बानायो होनोब्ला जों बिनि थाखाय जों मोनसे औवा नांगोन नङा होमबा नोंथां औवाखौ बिदिनो औ औवाखौ बिदिनो सारि फास फुटसो माने जों दानस'ना लानानै बेखौ बिनि मुसौ लानानै खालामो बिनि फारसेखौ जों मा खालामो फिसा फिसा आसि थाइसे बा आसि थाइसेनि समान बेखौ जों दानखावना लायो ओमफ्राय जों बेखौ मा खालामो मोखां बादि बल बानायनानै बेखौ जों हेबो औ आरो मोनसे साइखौ जों बारा गिदिर खालामा बेखौनो फिसायैनो दोनो आरोखि बेखौहाय जाहाथे नाया माने बेजों थाङो हनि थाखाय। आरो बेफोरखौ जेब्ला हेबखाङो अब्ला बेखौ बबेबा ज जाम्फै बा बबेबा बेफोराव जों मा आलिबारि। बानायनानै आलिखौ एसे बोफ्लुंनानै बेखौ सानाय जायो आरोखि नोंथाङा। बेबादि रोखोमै। बे ना हमनाय। आरो मोनसे आदब जाय हा एसे जोंनि मा होनो। जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां सेन औ सेन। फोरजोंबो जों नाफोरखौ हमनाय जों नुयोमोन दा सेनखौबो। औवा। जोंनो बानायनाय जायो आरो मा खालामो ओरैहाय जे ओरै बानायनानै गेजेराव बेैबायदि बानायनानै जे जायोमोन आरोखि नोंथां आरो बे उदै सिं मानि उदैयावनो मोनसे ना हाबग्रा मोनसे लामा बानायना होनाय जायो आरो नोंथां बेबायदि रोखोमै ना खौ हमनाय जायोमोन आरो मोनसे जोंहा मोनसे आदब दंबावोमोन जाहैबाय बा मोनसे आइजें जाय आइजेंआ माने जोंनि हारिमुजों माने गोथौैयै सोमोन्दो। गोनां जायखौ जोंनि आइजोफ्रा बाहायो आरोखि जायखौ जों जे। उथुमाइ होननानै बुङो। औ बे जेखाइजोंबो जोंनि आइजोफ्रा मानि ना गुरनानै गोबाङानो ना हमनायखौ जों नुदोंमोन आरोखि बा नुनो मोनो। दा नाथाय जेखाइफ्रा जोंनि न'खरफोराव मानि गोबां न'खरफोरावनो मानि गैला होननानै जों बुंनांगोन बा गोमालांबाय आरोखि औ गामि दरसेयाव बिदिनो गंथाम गंब्रै बा गंसे बेफोरल' जों जे जेखाय बेफोरबायदिल' जों जेखाइफोरखौ जों नुनो थांसै आरोखि नोंथां मानि बाहायनोबो रोंला हेबनोबो रोङा रोंला बा हेबनो बेखौ बायबो सोलोंङासै आरोखि आरो गुबुन मोनसे ना हमनाय आदब दंबावो जोंहा जाहैबाय नोंथां बिदिनो जेब्ला मेसें बोथोराव दैमा दैसाफोरा रानलांङोबा बबेबा जाम्फैफोरा बा बबेबा हाखरफोरा रानलांङो अब्ला जों बेखौ आलि बादि थेनानै बिदिनो बाल्थिं गामला थोरसि बायदिसिना लानानै‌ ना थाब ना नाया सारबा मानि माने थांफायैनि थाखाय मुसारि बा जेखाइ होयो। होथेनानै बेखौ बेफोरजों सारनाय जायोमोन आरोखि जेब्ला दैया रानो अब्ला आखाइजों नागिर नागिर बा आखाइजों बोरलानानै नाफोरखौ हमनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथाङा। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा खुसिया हमनायनि ना हमनायनि आदब। खुसियानि खुसिया नाखौ हमनायनि आदबाथ' जोंना एसे आलादा रोखोमनि नङा होमबा नोंथां। खुसिया नाखौ मानि जोंनि बर'फ्रा माबोरै हमो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेनि थाखाय। मा नांगोन जोंहा खुसिया सुलि जेजों जों खुसिया बेखौ सुनानै हमो जेब्ला मेसें बोथोराव दैया रानलांङो बबेबा बिलोनि दैया रानलांङो बा बबेबा। हाखरनि दैया रानलांङो अब्ला जों बिनि जिं जिं बा बिनि गेजेरफ्राव माने खुसिया सुलिजों सुग्रोम सुग्रोम मानि खुसियाखौ बबाव दं बबाव गैया बेखौ नागिरनानै नागिरनाय जायोमोन आरोखि नोंथां जेब्ला खुसिया सुग्रोमनानै नांङो अब्ला जों खुसिया दं होननानै जों मोनथिखागोन आरोखि नोंथां जुदि खुसियाव नांबाय अब्लाथाय जों मा खालामो। बेफोरखौ खदालफोरजों जावख'हरनाय जायो बा सिखाफोरजों एरख'हरनानै जों बेखौ खन'नानै लाबोनाय जायो आरोखि नोंथां बेबादिनो जोंनि बर'। फ्रा बेफोरबायाददि आदबजों मानि नाफोरखौ हमनानै गावनि न'खरखौ सामलायनाय गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनाय बे बेफोरबायदि मोन बा दाबो जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां दा नोंथाङा नोंथां बिथांमोननि ओनसोलाव जों बरखजों बा बे आबजों ना हमनानै रायजो जाबोदों बा दासिमबो रायजो जागासिनो दं नोंथाङा बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन। अब्ला नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ना
हमनाय बा माखासे जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे आदब खायदाफोरनि सायाव आंबो बुंनो
बुंनो फोरमायनो सानदों नोंथां औ औ
जेरै मोनसे आयदा दंबावो नोंथां जेरै जोङो फागुन सैथ्र दान नावनो जों मा खालामनाय जायो नोंथां बे जेब्ला दै लामा थाया हबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ बे दै लामाफोराव मोनसे जेनेबा मा होनना बुङो बान्दो खालामलायनानै जान सानाय होनना बुङो नोंथां बेखौ जान बानायनाय दा बे
दा बेफोर जान बानायनाय हुदाया जोंनि बर' समाजाव दंमोन दंङ आरो नोंथां
फागुन सैथ्र दानफोरावनो गामिनि
गामिनि साब्रै साबा बा जि ज'थो जनानै मा खालामोन नोथां गोजानफोरखौहाय बानायनाय जायो आरो ओमफाय
ओमफ्राय जेब्ला बे बैसाग दाननि जावरिनाय अखा नंङा होमबा नोंथां बे जावरिनाय अखाजों जेब्ला बे दैया लासैनो
रावबो हबा नोंथां औ नंगौ औ जेब्ला
खलासेै मोनसे जेनेबा ना फैनो थाखाय बा ना फैजाथावथाव जेब्ला दै जायो नङा होमबा नोंथां बे समाव बैफोर नाफोरखौहाय
खौहाय औ हमनाय जायोमोन आरो औ नंगौ थारैनो
फोरखौ जेनेबा बेफोर समाव गोबां रोखोमनि ना मोन्नाय जायोमोन बे समावहाय नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला म मागुर सिंगि खुसिया सुल बारलि ना गोरै नास्राय फिथिख्रि मावा बेफोर नाफोरखौहाय मोननाय जायो आरो
रोखोमै ना मोननाय जायोमोन सम बे समावहाय नोंथाङा जेरै नुथा
औ नोंथां बेफोर नाफोरखौनो जोंनि गामिनि बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा मा खालामोमोन नोंथां गाव गावनि फिसा फिसौ फोरोंनाय बेफोरावहाय बेफोर रां फाननाय रांफोरखौहाय बाहायोमोन आरो नोंथां। औ नोंथां आरो। बेफोर नाफोरखौनो मा खालामोन नोंथां जोंनियावहाय ओ
औ मा होनना बुंनाय नोंथां बेखौ जेनेबा
उ
उ
बेफोर जेनेबा औवा हासुंफोराव जेनेबा नाफाम बानायनाय जायो नोंथाङा आरो बेफोर नाफाम फोखौनो बेफोर नाफामफोरखौबो गोबां दाम
बेसेन गोसायै फाननाय जायो आरो ना औ औ।
बेफोर आदब खायदा फोरा दङ आरो नोंथां आरो थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङा जोंनि हारिमुजो
जोंनि जोंनि रावखान्थि बा जोंनि
खाथिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे दंबावो जेरै जेखाइ नङा होमबा नोंथां नोंथां होननाय बायदि।
होननाय बायदि।
जेखाया जोंनि गोदोनि समाव बा जोंनि आबै आबौ आजौमोननि समावहाय
नख'र नख'र बेफोर जेखाया थायोमोन आरो माने।
औ बै समाव मा जायोमोन नोंथां जोंनि आइजोफोरा बा सिख्लायानो हक बा जोंनि आ मादै आदै दै मोनबा
औ औ औ। मा खालामोमोन समावहाय बहाबा दैमाफोराव बहाबा बिलोफोराव
बेफोर
बेफोर जेखाय खबाइफोरखौ लानानै ना गुरहैयोमोन आरो नोंथां। बे ना गुरनायाव गोबां रोखोमनि नाफोर मोननाय जायोमोन जेरै गिदिर फिसा जेरै ना बालाबाथिया थुरि नास्राय खुसिया बेफोर फिसा रोखोमनि ना आमफ्राय गिदिर रोखोमनि ना बेफोरखौ मोननाय जायो आरो दा बेफोर नाफोरखौ जोंनि आइजोफोरा मा खालामोमोन नोंथां ओ मैथाफोरजोंनो थाइखाफोरजों बा आलुफोरजों औ बा हाग्रायाव
मोननाय मैगं
मोननाय मैगं थाइगंफोरजों जायोमोन आरो नोंथां
आदब खायदा आरो नोंथां आरो नोंथां होननाय बायदि आरो जेनबा बिलोफोराव दोलफोर थाया होनबा नोंथां दोल जों जायखौ होनो खोस्लि फान नङा होमबा? बर' बेफोरखौबो माने बिलोफोरावहाय हेङा
हेङा जाल बा मुस्रि लानानैहाय जोंनि आइजोफोरा बेफोरखौहाय दोलफोरखौ बोनानैबो मोननाय नाफोर माखासे आदब खायदाफोर दंमोन आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां।
दा
औ नंगौ समाबो जाबाय नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ।
औ बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथां।